औ
ओइ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादोंना?
औ औ खोनागासिनो आं दं नोंथाङालाय खोनादों?
औ खोनादों
दायो फ्रि ना नोंथां?
फ्रि फ्रियैनो दं नोंथां नै
उम। खौरांफोरा मारै? मोजाङै दङ ना?
खौरांफोराथ थिगानो दंथयो दा बर्थमान।
आंबो दङ दे। गेजेरावनो मोजाङानो होननानै बुंनांगोन।
आच्छा आच्छा। ओ आं मोनसे खोथा सानदोंमोनलै नोंथां। बे गोलोम बोथोराव जानाय खान्थाल फिथाइया।
औ
बेखौ एसे सानबाय थादोंमोन आं नोंथाङा मा सानो बे खान्थाल फिथाइनि सोमोन्दै।
अ बिनि सायाव सावरायजागोन ना एसे होमबा।
औ सावराय जाग गोन।
ओरो ओरैनो एसे सावरायनोसै नामा?
दे जायो सावरायनोसै बिदिनो नोंथां साननाय बायदिनो।
फोरमायना होग्रोदो जे खान्थालनि सोमोन्दै।
थ सानदोंमोन बे खान्थाल फिथाइया बर फोरजोंल नङा गोबां सुबुंफोरजोंनो बाहायजायो। बिहारिफोर मारवालिफोर बा गुबुन गुबुन आसामाव थानाय सुबुंफोरजों बाहायजाजोबो नाथाय बे खान्थाल फिथाइया जे बाहाय जानायनि गुदियाव मा दं? दा बेखौ नोंथाङा एसे नोंथां
आंथ बिनि सायाव एसेबां मोजाङै मिथिया नोंथां मिथिनाया अब्लाबो ओइ खान्थाल नि माबानिफ्राय ओ खान्थालनिफ्राय जायखिजाया मानसिनि मानै इमिउनिटिखौ एसे बारायहोनो हायो होननानै खोनादों आरो आं खिन्थु बेसेबां सैथो बे खौ मोजाङै मिथि नाय जायाखै आरो दा नोंथाङा बिनि सायाव एस से मोजाङै मिथिगौ नामा? जुदि नोंथाङा बिनि सायाव एसे मोजाङै मिथियोब्ला फोरमायनानै होदो एसे।
नोंगौ नोंथां नोंथाङा जेरै- होनदों आंबो खोब बेखौनो मि थिगौआनो इउमिनिटिखौ खोब खान्थाला बारायहोमारो खान्थालखौ बे इउमिउनिटि बाराय होनो थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमै बाहायो जेरै खान्थाल फिथाइ थायनानै एसे देरनाय समाव बिखौ ओंख्रि महरै जायो। आरो बे ओंख्रि महरै जानायजोंबो इउमिनिटिया बारायो आरो खान्थालखौ देरै देरै देरनानै राबा बेखौ गोथां महरैबो जायो आरो मोनबा बेखौ गोमोन महरैबो जायो। दा बे गोमोन जानायजोंबो इउमिनिटिया बारायो आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाव माने खान्थाल जाखांनानै गारनाय बा थालांनाय बे खान्थाल फिथाइजों बेखौ ओंख्रि जायो। आरो इउमिनिटिया बेजोंबो मोनो जाहैदों।
बिदिब्लाथ' खान्थाला जोंनि थाखाय बिराद माने देहानि थाखाय बिराद मोजां
औ औ बिदिनो होननांसिगोन नोंथां। दा अब्ला खान्थाला जोंनि थाखाय जुदि इउमिउनिटि गथायोब्ला जों बेनि थाखायथ' खोब बेखौ बाहायबाय थानाय आरो संरैखानि थाखायथ' एसे साननांसिगोनलै नोंथां।
नंगौ नोंथां नों बुंनाया थारैनो सैथो।
दा जोङो बेखौ औ दा जोङो बेखौ खान्थालखौ जे संरै खा खालामनांगौ बा बेखौ बाहायबाय थानो मोननायनि मोनसे राहाखौ नांगौ। बिनि थाखाय मा मा खालामनायाव गोनां जागोन माबायदि खालामोबा मोजां जागोन नोंथां?
बेथ' ओरैनो जोंथ' खान्थालखौ मिथिंगायावनो मोनखायो नङा होमबा बि फांनिफ्राय ओरैनोथ' जोंङो सिगांग्रो बेखौ संरैखा खालामनो होननानै बुङोब्ला जोंङो खान्थालनि बिफांखौनो सिगांग्रो जोथोन लाग्रोनांगोन नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ
ओ खान्थाल बिफांखौ जोथोन लायोबासो जोंङो बे बिफांनिफ्राय जोंङो फिथाइखौ मोननो हागोन आ
औ औ
बेनि फिथाइखौ माबा मोनसे माने फिथाइ जेब्लानाखि जाजानाय जायो मानसिया जानो हानाय जायो अब्ला बिनि फिथाइखौ दोनथुमनायनि माबा मोनसे राहा ओरैनोथ' जोंहा जेनेबा गथायैथ' जोङो बेखौ दोनथुमनो हानाया पसिबोल नङा
औ
बेखौ जोङो बिनि बिसबफोरनिफ्राय बै जुइसफोर बिदैफोर खालामनानै दोनोबा इसे मोजां जागोन नामा जेनेबा बिनि गेजेरजोंहाय इसे नियि थाबाय थागोन नामा बियो माने आद्रि जानाय नङा।
नोंगौ नोंगौ
फोरखौबोथ' जोंङो गोदोनिफ्राय जोंनि आबै आबैबौमोनहा मोनसे हुदा दङ माने खान्थालखौ बिसोरो जानानै बेगरखौथ' गारखायानो जोंनि बर' मानसिफोरा
औ औ
जानानै दोननाय खान्थालखौ बेगरखौ आरो ओ सान्दुुंङाव एसे फोरानस्रोनानै गोदोनि बे मा होनोमोनलाय हानि जे बानायनाय दो दं नङा होमबा
औ
बेफोरावहाय सोनानै दोनोमोन आरो ओमफाय बिदिनो जेब्लानाखि बोथोरफ्रा एसे दैज्लां समाव अखा हाबाय थायो। माबा मोनसे जानो लुबैबाय थानाय जायो बेफोरबायदि स समावहाय गोदोनि मानसिफ्रा माने बे खान्थाल बेगरखौनो एवनानै जानाय आङो नुबोदों आरो जोङो संरैखा खालामनाय हिसाबै बेबायदिनो जोंङो जोथोनै दोननानैनो जोंङो संरैखा खालामनो नांगोन नङाब्लाथाय जोंङो ओरैनो गुबुन राहाफोरखौ आं बारा मोजांङै नुहुरासै आरो। नोंथांङा आरो बिनि सायाव मोजांङै बांसिन मिथिसिनोबा एसे बुंनो हागोन।
थारैनो नोंथांङा जेखौ बुंदों आंबो बेखौनो मिथिगौ आरो बेनि अनगायैथ' जो जोङो गोनोखोआरि राहाजों जुदि दोनथुमनो हायोब्ला हमनानै लाबाय फिथाइफोरनि बेलायाव आरो ना फिथाइफोरखौथ' जोंङो ओरैनो दोनोबा बे गोबाव सम थाया बेयो मोननानैसो थायो। ओ जेनेबा गोरलैनिफ्राय थानानै ओ लानानै गोरा जानानै मोनजासिम दा बे गोरलै खि निखौ जोङो गोरलै महरै जानायनि सिस्टेमखौ जोङो गोनोखोै महरै थिनानै दोनजा गोन नामा आरो बे गोमोन महरै बा बा गोरा महरै जों बेखौ थिनानै दोनजागोन नामा? आरो बे ओ बेगर महरैबो जों बेखौ गोनोखोरि आदबनि गेजेरजों जेरै दं बेबायदिनो जेरै फिथाइफोरखौ सेवैनि ओ कुलिं सिस्टेमफ्राव दोननो हानाय आरो बेगरफोरखौ बिदिनो गाज्रि जायैनि माबेबा मोनसे गोनोखोआरि राहाजों दोननो हानाय नै बेबायदि खालामोब्ला माने थिनानै दोनजानाय बैबायदि जों जेरैबायदि ओ टेस्ट मोनो थावनाय खौ मोनो बेबायदि मोनो ना मोना बेखौ मिथिला ना थाय बेबायदि थिनानै दोनजागोनखौ नुहुरो आरो।
जुदि जोङो बेबादि खालामनानै दोननो हायोब्ला जोंनि थाखाय मानि मोजां जागोन आरो।
औ औ
जोङो खान्थाल बेगरखौ खान्थालनि बे बेगरखौ जोङो ओंख्रियावबोथ' बिराद जायो नङा होमबा?
नंगौ‌ नंगौ
जानोबोथ' गोथावनो
औ औ
जोंथ नाफोरजों जायो बेदरफोरजों जायो आरो ओरैनो गाव गोजाबो जायो आरो सरासनस्रा जोङो बायदिसिना मैगं फोरफोरजोंबो जोङो गलायनानैहाय जोङो खान्थाल बेगरखौ जोङो ओंख्रियाव जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोदों नङा होमबा दा बेबो बेथ जोंनि माखासे जानाय लोंनायनि बिथिङावबो गोबां माने हेफाजाब होबोदों आरो बायनानै जानायनिफ्राय जोङो गबोदों नङा होमबा आरो नांब्रब गौव जानाय समावहाय गोसो जाबानो मोनब्रबनाय हिसाबै जोङो माने गोरलैयैनो बेफोरखौ मोननाय जादों आरो जानो हानाय बेफोरबायदि नङा होमबा
औ थारैनो सैथो नोंथां नोंथां बुंनाया दा नोंथां ओं ओ जे जोङो खान्थाल बेगरखौ ओंख्रि जायो दा बे ओंख्रि जा नायाव खान्थाल बेगरखौ माबोरै बिदि मा खालामना बोरै बेबायदि ओंख्रि जानाय महरसिम होनो हायो जोङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन जेनेबा जोङोथ' औ ओरैनोथ' जोङो जेनेबा फिथाइनिफ्रायथ जोङो जाबाय बेगरखौथ' जोङो दोनबाय नङा होमबा जाखांनायनि उनाव बिदिनो जाखांनानै गोथाङानो जा बा गोमोनखौनो जा जायखिजाया जाखांनायनि उनाव बेगरखौ जोङो एसे सान्दुंआव एसे फोरानसनाय नुनो मोनो आरो
औ
सान्दुुंआव फोरानसनानै दोनोब्ला माने बै खान्थाल बेगरा रिमोनला रिमोनला जायो दा
औ
जागोदान खान्थाल बेगरा बेे रिमोनला रिमोनला खारो आरो माने गोरान जानानै माने जेब्लानाखि लेबो बा जिरो बे जिरनाय समावहाय मोजां जायो आरो जिरनो सुबिदा जायो रिमोनला बाया जिरनायाव फाय एसे थाब हायो बेबायदि जिरखांनायनि उनाव बेवहाय आरो जोंहा मोनसे आरो बिगुर सायाव गुफुर गुफुर बिगुरनि सिङावहाय आरो एसे मा होनो एसे गोम मा खालारनि होनगोन बेखौ मोनसे आरो थाखोसे आरो बिगुर दंबावोलाय नङा होमबा दा बे बिगुर खौ आरोबाव खारहोबावनानैसो जोङो सिंनि बाहागोखौ जाबावो दा बेखौ बे सेरैसे बिगुरबाव खौ आरो खारहोबावनो थाखाय सरासनस्रायै मानसिफ्रा सोयो। दाबाफोरजों सिखाफोरजों। दा बेबायाददि सैयनो थाखाय माने खायसेया दैयाव सोमहाबनानै दोनो आरो दबरसे सम। जेब्ला दैयाव सोमहाबनानै दोनो अब्ला अब्लाना बे सानि ओ सैनो गोनां बे बिगुरा बे रुइनानै गुरै जायो आरो माने सैनानै एसेयावनो एसे एसे सैबानो थाब खारलाङो आरो।
औ।
बे बायदि खालामो आरो आथिखालाव खायसे खायसे मा खालामो माने मनाफोरावबो खान्थाल बेगरखौ जमा गलायनानै एकदम हायाव ओरै बब्बा हाथ हाथारथ' नङा जेनेबा फाक्काफोरावहाय दाथ' फाखक्का जाबाय नालाय।
औ औ।
माने सोम मा होनो मानजिखबाय थानानै बेखौ खारहोनाय खारहोनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेबादिनो हाखांनायनि उनाव ओरै जाजानाय महरसिम ओंख्रि संजानाय महरसिम फैयो आरो ओंख्रि संखांबाथाय बेखौ जायखिजाया मैगंफोर संसिगोनबा बेदर नाफोरजों संसिगोन जासि
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनि फोरमाया थारैनो सैथो आङो खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा जे खान्थाल बेगरखौ खौ माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै मोजां फोरमायबाय। नोंथांनि फोरमायनायखौ लानानै आङो गो जोबोद गोज गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा थिगखौनो होनदों बे सैथो।
दे दे नोंथां अब्ला जाथ'सिगोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।